हेलौ
औ हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो फ्रि दङो ना?
औ नोंथां आङो दायो ओरैनो दंथ'यो दंनायालाय।
आदसा। बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायदो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ सावराय जागोन नोंथां थारैनो।
औ ओ नोंथां जों
औ
ओ जों बर' आइजो माहारिफोरा गोदो मा बायदिमोन एबा आथिखालाव माबायदि‌ जौगाबोखो बेनि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथांजों?
औ हागोन नोंथां हागोन।
बर' आइजोफोर होनना बुङोब्लाथ' जों गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां खस थ' जों सोलिबोग्रा होननानै जों मिथियो नङा होमबा?
औ नंगौ थारैनो।
औ दा बिदिब्ला नों थाङा फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव आ आइजोफोरा गोदो माबायदि सोलियोमोन आरो आथि खालाव माबायदि जौगाबोखो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा।
आ आ नोंथां बिनि सायाव नोंथाङानो सिगांग्रो फोरमायदो नामा?
औ जागोन दे बिदिब्ला ओ आइजो फोर होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां खस्थ'यै जुजि जुजि एबा जुजिबोनाय होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां।
ओं नंगौ थारैनो।
गोदोनि समाव आइजोफोरखौ बेबायदिनो मा होनो न'खर सा ओ न'खर बेंनो थाखायल' एबा न'खरनि माखासे खामानिफोरखौ सामलायनो थाखायल' बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ बेयो थारैनो सैथो।
औ। नाथाय आथिखालनि बिथिङाव जों नायोब्ला आइजोफोरा गोबां बिथिङावनो जौगाबोनाय जों नुनो मोनदों ओ जेरैबायदि मा होनो फालांगियारि बिथिंनिफ्राय लानानै बा सोलोंथायारि बिथिंनिफ्राय लानानै आइजो एबा हिनजाव माहारिफोरखौ गोबां गोजौ थाखोसिम जौगानाय खौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ औ।
अ गोदो गोदायनिफ्रायनो हम बुंनो थाङोब्ला जों बुंनो हायो जे गोदो गोदाय आइजोफोरा मा होनो गोबां खस्थ'यैनो जेरैबायदि न'खराव न'आवनो हिसानसालि बानायनानै जि दानानै ओ न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोरनि गानग्रा जोमग्राखौ दिहुननानै होयोमोन। ओ थिग बेबादिनो बे हुदाखौनो आथिखालावबो ओ मा होनो गोजौ लेभेलसिम लांनो थाखाय आइजोफोरानो गो ख्रों हाबा मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां।
ओं नंगौ थारैनो नोंथां।
औ जेरैबायदि गोदोनि हिसानसालिफोर एबा न'आवनो हिसान दानानै मा होनो जिफोरखौ दिहुननायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय दिनैनि मुगायाव आइजोफोरानो गोबां इन्डास्ट्रिफोर खुलिनायखौ जों नुनो मोन्दों एबा उइभिंफोर खुलिनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ नोंथां थारैनो ओ दायो बुंनो थाङोब्ला गोबां आइजोफोरानो ओ इन्डास्ट्रि एबा वेभिं खुलिनायनि गेजेरजों माने आ गावल' नङा गुबुन गुबुन आइजो माहारिखौबो माने ओ गोबां आइ थिङाव गसंथानो थाखाय एबा खामानि होनो हानाय जाबाय आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो।
औ आरो आरो बिथांमोना बै उइभिं आरो उइभिंआव दानाय सिफोरनि गेजेरजोंनो माने ओ गुबुन गुबुन हादर लोगो से गुबुन गुबुन आ रायजो बायदि बायदि बायदि जायगाफ्राव साप्लाइ एबा ओ दैथायहरनानै गोबां रांखावरि आरजिनो हानाय खौ जों नुनो मोनदोंसै आरो मानो होनोबा गोदोनि दिनाव ओ जोंनि बर' आइजोफ्रा न'खर न'खर दानाय से हिस न'खर न'खर हिसानसालियाव सि दानाय जायखौ जों नोंथाङा फोरमायलांबाय नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ बै नोंथाङा फोरमायलांनाय न'खर - न'खर दानाय हिसानसालिजों दानाय बै माने सिफोरा गोदोनि दिनाव मा जायोमोन जोंनि गावनि न'खरावनो गानना गाननो थाखायल' जायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
औ नाथाय दिनैनि समाव उइभिं खुलिनाय लोगो लोगो ओ बै सिफोरखौ औ दिनैनि समाव गोबां रायजोआव गोबां ओ हादोरफोराव साप्लाय होनाय एबा दैथायहरनायनि गेजेरजों गोबां रांखावरि आरजिनो हाबाय। लोगोसे ओ जाय उइभिं खुलिना होगिरि बिथाङा गावथ' गाव गावनि आथिङाव गंसं गसंथानो हाबायानोसै बे आरो गोबां ओ आइजोफोरनि न'खर फोरखौबो माने ओ सुंथाना लाखिदों होननानै बुङोब्लाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा आरो। नोंथां मिथिबाय
औ नंगौ थारैनो बेफोरबा गासैबो सैथो औ
औ। औ
ओ बुंनो ओ
औ औ बुंनाय नोंथां।
औ जेरैबायदि ओ बेफोर मा होनो गासैबो आइजोफोरखौनो ओ गावनि इन्डास्ट्रि खुलिनायजों जे माखासे खामानिफोर होनो हादों बेथ' गासै जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा बाथ्रा नङा होमबा नोंथां।
ओं नंगौ नोंथां।
औ बेजों लोगोसेनो गोबां आइजोफोरानो ओ मा होनो फालांगियारि बिथिङाव हमनानै ला माखासे मैगं - थाइगं मा होनो फाननायनिफ्राय लानानै हाथाय बाजाराव ओ मैगं - थाइगं लांनानै फानहैनायनि फ्राय लानानै आथिखालाव जों बांसिन आइजोफोरखौसो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
ओं नंगौ नोंथां थारैनो ओ
थाङोब्ला गासैबो आइजोफोरानो मोनफा - मोनफा ओ गाव गावनि खामानिखौ गोसो होथाबनानै मावनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
जेरैबायदि आथिखालनि माखासे आबाद मावनायफोरावबो बा माबा मोनसे मा होनो खामानि मावनायफोरावबो बांसिन आइजोफोरखौसो ओ मा होनो खामानिफोराव बाहागो लानायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि माइ गायनायनिफ्राय लानानै बा माखासे गोरान एबा मेसें बोथोराव आबाद मावनाय दानि दा बेबायदिनो बानलु खानाय बा माबा मोनसे बहाबा मा होनो मैगं - थाइगं खानाय बैफोर गासैबो खामानियावनो आइजोफोरखौसो बांसिन बाहागो लानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों
ओं ओं नोंगौ नों ओ गोदोनि दिनावथ' जोंनिया जेनेबा ओ नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो माखासे ओ बेबायदि खामानि बेफार फालांगि नङा होमबा? बिजों लोगोसे ओ खोनानो मोनदों माने गोदोनि दिनाव आइ बेफोरखौ धोरोमारि सिबिनाय बायदि बिथिंफोराव गोबां ओ नुनो मोनामोन एबा धोरोमारि सिबिनायफोराव ओ गोबां हेंथा होयोमोन होननानैबो जों गोदोनि दिनाव खोनानो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो।
औ नाथाय दिनैनि समाव जों नायोब्ला नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेफार फालांगिनिफ्राय लानानै ओ धोरोम खान्थिफोरावबो माने आइजोफोरखौसो बांसिन मुखुब जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ लोगो लोगोसेनो ओ गोदोनि समाव बिथांमोन ओ बेफार फालांगि खालामनो मोनाखैमोनब्लाबो नाथाय दिनैनि समाव आइजो माहारिया माने ओ गोबां ओ मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै सि जोमनि गोबां बेफार फालांगि खालामनाय खौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ नोंगौ थारैनो।
औ
बुंनो थाङोब्ला आइजोफोरानो गोबां गोजौ जायगानि एबा फालांगियारि माखासे बिथिंफोरखौ आवग्रिनो हादों होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ नोंथां।
औ जेरैबायदि जों माखासे गावसोरनि एबा आइजो माहारिफोरनि गानग्रा जोमग्रा दिहुननाय माखासे आथिखालावथ' गोबां मा होनो मुंदांखा जादों नङा होमबा नों थां जेरैबादि माखासे ब्रेन्डनि दख'ना दिहुननाय माखासे ब्रेन्डनि जोमग्रा फास्रा दिहुननाय बैफोरो दानि गोदान मुगायाव मोनसे जौगा फालांगियारि मासिखौ आवग्रिनो हादों होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ नंगौ।
बेराफारसेथिं जों सोलोंथाइ बि थिङाव नायोब्लाबो आइजोफोरखौसो आथिखालाव बांसिन नुनो मोनो हमनानै ला फरायसालिफोराव लानानै बा जौमा फरायसालियानो होन बा गुबुन माखासे बुहुम फरायसालि फोरावनो होन बेयाव बांसिन मानो आइजोफोरखौसो एबा हिनजाव हिनजावसाफोरखौसो बांसिन फरायसा एबा फरायसुलिफोरखौसो बांसिन नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
ओं नोंगौ औ औ थारैनो नोंगौ नोंथां बुंनाया ओ गोदोनि दिनावथ' जेनेबा आ जोंनिया हिन्जावसाफोरखौ बा ए आइजो माहारिखौ फरायनाय लिरनायाव गोबां बाद दा होनाय दंमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय दिनै औ नाथाय दिनैनि समाव ओ फरायनाय लिरनायाव बादा होनाय गैया गैयाथ' गैया आरो गोबां माने मा होनो ओ सोरखारि हेफाजाबफोरखौबो मोननो हादोंसै आरो नोंथां। जों बुंनो नांगोनदि ओ दिनैनि समाव माने गोबां ओ राङारि अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनाय बायदि फोराबो दिनैनि समाव ओ सोरखारनिफ्राय हेफाजाब मोननो हादों आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ औ औ आरो लोगोसे ओन दहायनो बुंलांखानाय बायदि सोरखारनिफ्राय हेफाजाब मोननायनि जाहुनावनो दिनै जोंनि सुबुंफोरा माने आइजो सो आइजोफोरा आ बेफार फालांगियावबो गोख्रैसिनै जौगानो हादों आरो आरो सोलों थायनि बेलायाव नोंथाङा जेरै बुंलांदों गोजौ सोलोंथाइ लादों बेबायदिनो थिग दिनैनि समाव ओ आइजोफोरा गोजौ सोलोंथाइल' लानानै थायाखै जों बेखौ बुंनांगोन ओ गिदिर गिदिर साख्रि बाख्रिखौबो जों मावनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसेनो ओ दिनैनि समाव आइजो माहारिनि थाखाय माखासे जौखोन्दो रिजारभेसन एबा थिखाना दोननाय खथाफोरबो थासै आरो आइजोफोरनि थाखाय नङा होमबा नोंथां
औ दिनैनि समाव माने आयजोफोरा जौगा आं गावनो नाजानाय थायोब्ला जौगा थाखाय बारा गोबाव सम नाङा होननानैबो जों बुंनो नांगोन गोदोनि समावथ' ओ गोबां नाजासेयावबो माने बेबायदि फरायनाय लिरनायाव ओ बाहागोमोन नामोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ थारैनो
औ औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय दिनैनि सावरायनांगौआ नि थिखाना होनाय समा जानानै फैबाय बिनिखायनो। जों दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दोनथ' जासिगोन नोंथांजों सावरायनानै गो गोजोननाय मोनबाय उनफोराव सम मोनबा सावरायबावगोन नङा होमबा नों
औ ओ नंगौ।
दे बिदिब्ला दोनथ'दिनि,
औ दे